नोंथाङा दे नोंथां दिनै जोंहा सानफ्रामबोनि जिउनि मावफारिनि सोमोन्दै एसे सावरायदि।
औ जागोन नोंथां ओ नोंथाङा
हेल' नोंथां खोनादों ना? हेलौ हेल' नोंथां हेलौ हेलौ हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेल'
हेलौ
औ नोंथां खोनायासै मा होनखो?
औ दायो खोनाबाय नामा नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथांखौ खोनाबाय।
नोंथांनि दिनैनि मावफारि एबा हाबाफारिखौ खिन्थानानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां खोन्थाना होनो हागोन माने खोन्थाना होनो हाया जानो ओ दिनै आङो ओ दिनैनि दिनै आं बा रिंगायावनो सिखारनानै गावनि जिउनि ओ हाबाफारिखौ जागायजेनदों माने दिनैनि सानखौ आरो गिबियावनो आं बा रिंगायावनो सि खारनानै ब्रास खालामबाय बेफोरबायदिनो ओ एसे जगिं खालामनो थांबाय। थांनानै फैनानै दुगैस्रां लोब स्रां। नङा नोंथां ओ बिनि सिगाङावनो आं जेनो जगिं खालामनो थांनानै बिदिनो एसे एक्सारसाइस खालामबाय यगा खालामबाय। बेनि उनावहाय ओ फैनानै आङो फ्रेस जाबाय दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो फैनानै ओ दसे थानानै जिरायनानै ओ बिदिनो एसे बिजाब फरायबाय आरो मानोना मानसिनि जिउआव बिजाबाबो मोनसे गोनांथार माने बिजाब जों बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंनो जों गियान मोनो। बिनि थाखायनो ओ बिजाब फरायनायाबो बुहुत गोनांथार माने मानसिनि जिउआव आरो बेफोरबायदिनो फैनानै आं फरायबाय बेफोरबायदिनो ओ दाथ' एगजामाबो खाथि फैगासिनो दं आनजादाबो। बिनि थाखायनो माने ओ एसे माने बिजाब नायनायाबो बुहुत गोनांथि। मानोना जों फरायनाय लिर नायनि गेजेरजोंनो सासे गिदिर मानसि जानो हायो गियानि गुनि जानो हायो। बेफोरबायदिनो फैनानै फरायबाय बेफोरबायदिनो फरायखांनायनि उनाव ओ बिदिनो ओ मानोना ओ जों जोंनि जिउआव माने जानायाबो एसे गोनांथि होननानै बुंनाय जायो मानोना जानायनि गेजेरजोंबो देहाया मोजाङै थायो बेफोरबायदिनो आङो दसे फरायखांनायनि उनाव बिदिनो सानजौफुनि माने ओ जाग्रा आदार खौ जाबाय आरो बेफोरबायदिनो जानायनि उनावहाय बिदिनो दसे रेस्ट लाबाय मानोना मानसिया बेनि अनगायैबो ओ फरायनाय जानायनि अनगायैबो मानसिया एसे माने ओ गिदिंथिंनायाबो माने गिदिंथिंनायनि गेजेरजोंबो जों दावबायनायनि गेजेरजोंबो गोबां माने गियान मोननो हायो। बेफोरबायदिनो दिनै आ एसे गिदिंबायबो बेफोरबायदिनो गोबां गियान मोननो हाबाय बेफोरबायदिनो गिदिंनानै फैनायनि उनाव रेस्ट खालामबाय बेनि अनगायैबो आङो आरो ओ माने ओ बिजाबखौ नायबावबाय फरायबावबाय
औ
ओ बेफोरबायदिनो माने आंनि दिनैनि माने ओ समा माने बारलांबाय आरो माने दिनैनि माने दिना बेफोरबायदिनो जागायनानै जोबफैबाय आरो माने नोंथांनि दिनैनि माने ओ दिननि माबाखौ फोरमायनो हागोन नामा? नोंथाङा दिनै मा मा खालामखो
औ आंबो गिबियावनो बेरे फुंजानि बिदिनो बा बा द' बेफोरबायदिनि गेजेरावनो सिखारदोंमोन आङो समखौ नायनाय जायाखै गाहाया
औ
ओमफाय बिनिफ्राय आङो सिखारनानै ससे थाबायनो थांदों। लामायाव जिहेथु देहानि थाखाय जोबोद गोनांथि जोंनि थाखाय
औ
बेयो जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखिनायाव मदद होयो आरो जोंनि देहा दानायाव गाहाय बिफाव लायो आरो। बेनिखायनो बिदि ससे थाबायखांनानै देहाखौ राफोद मोनखांनायनि उनाव आङो फैनानै दुगैफैबाय। बेनिफ्राय दुगैखांनानै आङो दसे सम लेखा नायबाय। एबा बिजाब नायबाय नै नै घन्टासो एबा औ बेबायदिनो नै घन्टा एबा बिनि एसे बारा आङो समखौ इसेबां मोजाङै नायनाय जायाखै। बेबायदि बिजाब नायखांनायनि उनाव आं आङो जानायनि थाखाय रेडि खालामनो ओंखाम ओंख्रि संनाय जादों। आरो बेनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संखांनानै जेब्ला मोनो अब्ला आङो ओंखामखौ जाबाय। बेनि उनाव आङो लेफ लेखा एबा बिजाबखौ दसे सम नायफिनबाय। बेनि उनाव जिनै रिंगासो जाबायमोन जेब्ला आङो सानजौफुनि ओंखामनि थाखाय आरोबाव रेडि खालामनाय जाबाय बेनिफ्राय ओंखामा मोनखांनानै आङो से एबा नै रिंगानि गेजेराव ओंखामखौ जानाय जादों सानजौफिनि ओंखामखौ बिनि उनाव आङो बेलासियाव एबा थाम रिंगासोआव आङो रुमनिफ्राय बाहेरायाव ओंखार ओंखारलांनो थांदों मार्केटाव आङो माखासे मैगं बे बे मार्केटाव माखासे मैगंफोर बायैदों आं नांगौ जानाय मुवा बुस्थुफोर गोनां जानाय बेसादफोरखौ लानानै फैदों आरो आङो रुमाव बिदिनो ब्रै घन्टा एबा ब्रै थामजि मिनिटसो जाबायमोन खोमा बेबायदि समाव आङो रुमाव आङो रुमाव फैनानै फ्रेस जाग्रोनानै लादों आरो फ्रेस जाखांनानै आङो दसे सम जिरायदों। आङो बे दसे सम जिरायनायाव एसे मबाइल बाहायनाय जादों। बेयाव भिडिअ नायनाय इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बेनिफ्राय मबाइल नायखांनानै आङो हरनि जानायनि थाखाय थियारि खालामनाय जादों। बे जानायाव आङो बे जानायाव आङो दिनैनि जाग्रा आदार हिसाबै माने हरनि जाग्रा आदार हिसाबै आलु ओमफ्रायो बेयाव बिलाहि होनानै संनानै हरनि जाग्रा आदार बनायनाय जादों आरो बेनिफ्राय ओंखाम ओंखामजों लोगोसे बे ओंख्रिखौ संनाय जादों। बेनिफ्राय बेखौ जाखांनायनि उनाव आङो दाइन रिंगासोनिफ्राय बिजाब नायनो थाखाय टेबोलाव जिरायफिननाय जादों बेनिफ्राय बेनिफ्राय जि रिंगासिम आङो बिजाब नायनानै ओ मेंनाय मोन नायखाय माने दसे उन्दुनो थाखाय दायो लानाय जादों आरो
अ जबोद मोजां नोंथां
बेनि थाखाय बेनिफ्राय नोंथाङा दैलि लाइफआव एबा सानफ्रोमबोनि जिउखौ दिनैनियावथ' नोंथाङा सिगाङावनो खिन्थालांबाय सानफ्रोमबो जि सानफ्रोमबोनि जिउआवबो नोंथाङा बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौनो मावो ना माबा बा माबा गुबुन गुबुन दिनाव गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां सानफ्रोमबोनि माबायाथ' माने गासिबो माने एखे जानो हाया मालाबा जों जेरै गुबुन हाबाबो मावनांगौ जायो बेफोरबायदि माने बिदिनो दाथ' फरायसा माने बेफोरबायदिनो दाथ' क्लास गैया बेनि थाखायनो जों दा रुमावनो थानानै फरायनाय जायो थानाय जायो बेफोरबायदिनो जेब्ला जों गुबुन दिनावहाय फुङावनो सिखारनानै जगिं थांनानै फैनानै दुगैस्रां लोबस्रां जोङो गु रिंगायावनो फासाव माने सौहैनांगौ जायो बेफोरबायदि बिनि उनाव जोङो ब्रै रिं जेब्ला ब्रै रिंगा जायो अब्ला जोंनि क्लास जोबो अब्ला जों रुमाव फैयो रुमाव फैनानै जों बेफोरबायदिनो रेस्ट लायो रेस्ट लानानै बेफोरबायदिनो जों मालाबा सम मोनब्ला बाहेराव दसे लोगोफोरजों साहा खापसे बिदिनो लोंनो थांनाय जायो बेफोरबायदि जों बिदिनो थांनानै फैनानै बिजाबफोरखौ फराय फैनाय जायो। बेफोर बिजाब फरायखांनानै जेब्ला ओंखाम होयो जेब्ला हस्टेलावसो थायो नालाय बेफोरबायदिनो जेब्ला ओंखाम होनाय ओंखाम होयो अब्लाथाय माने लोगोफोरजों ज' ज' माने थांनानै लायनानै जानाय जायो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो गोबां खोथा फोथार आरो मोननाय जायो। लोगोफोरजों बेफोरबायदिनो जोंखो। खोथा बोाथ्रा लनायनि गेजेरजों जों गोबां माने गियानबो मोननो हानाय जायो मा खामानिखौ मावबाथाय माबायदि जागोन बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो जेब्ला जेब्ला माने जेब्ला जोंना क्लास दंमोन बेफोरनो जोंनि माने दैयैलि लाइफनि माबाया एसे माने गुबुनमोन मावनाय हाबाफारिफोरा जेरै दा क्लास गैथ'ला बेफोरबायदिनो जोंनि हाबा माने हाबाफारि माने हाबा मावनायफोरा मावफारिफ्रा एसे माने गुबुन बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदि जादों आरो बेबायदिनो सिगां समाव जेब्ला क्लास जादोंमोन अब्ला बै माने मावनाय हाबाफारिया एसे गुबुनमोन जेरै दा क्लास गैथ'लाखाय माने एसे माने हाबा फारि मावनाया एसे बेलेग बेफोरबायदि
औ अब्ला दिनैनि सावरायनाय खो एसेआवनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
दे ओं
औ
ओं